हेल'
औ
हेल'
औ खोनादो? हेलौ
उम
औ मा खबर।
खोना दोङो दे मोजाङैनो।
औ ओंखाम संबाय नामा?
ओंखाम संखांबाय ओंखाम जायाखै।
दे औ मा मैगं?
मैगंआ दालि ओमफ्राय बयलार भाजा।
ए औ जोहा संबाय। उम जोंहाबो दालि दालि दंमोन। इनिफ्राय अमा बेदर।
ओं माइफ्रा गायखांजोब्बायना दा बोथोराव।
ओं गायखांबायनो जोबजोबबाय नो जोंथिं। गोथां गोथां जाबोबाय।
उम।
माया?
जोंथिंबो गायखांबायानो दे। ओ गायखांबाय।
मोजां जादो बा माइआ?
माइया एसे मोजां जादों।
उम ओरैनो मा मा माय गायदों?
बिनो गायनाया जोंनाया दा माइब्रा ओमफ्राय रन जित, बाहादुर, बिसमुथि इदि गायदों।
औ। आग्ला गोदोनि माइखौनो गायबाय थादो होमबा। उम गोदान ओंखारनायखौ जायाखै गोदान ओंखारनाया मा
दान ओंखारनायखौ गैया दे गायाखै बेखौनो गायबाय थादो।
औ। गासिबो गायफ्रामजोब्बाय खोमा ना?
उम गाय
उम। एम्फौ अख्लायनाय फैयाखै नोंसिनिथिं ओजों? माइनि एम्फौ फैयाखै?
मायनि इम्फौआ इसे इसे जादो‌ जानाया दा एखो बाय मुलि होदो आरो।
औ बिलाइखौ अख्लाय अख्लाय दोनो आरोना। उम